अ नोंथां।
औ ओ नोंथाङा माबोरै दं?
मोजाङैनो दं नोंथां।
अ आं नोंथांनो आंबो मोजाङैनो दं नोंथां।
अ नोंथां।
आं नो थांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय ओ ओ नोंथांजों थांनायनि फारसे
औ जागोन नोंथां।
औ नोंथां। ओ जोंथ' दावबायनो थाङो होनब्ला ओ गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनो थांनाय बेफोरखौनो बुजि यो ना नोंथां? ओ जोङो ओ गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनो थांनाय जायो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगा ओंखारदों दावबायनो थांजाग्रा जायगा ओ
औ नोंथां।
जेरै जोङो सुप कि जोंनि खाथि खाला ओनसोलावनो थानाय ओ सुक
ओ सुकि दारागाव हाजो लोगोसे बिदिनो भैरब कुन्द।
ओ बगामाति बिदिनो बायदि बायदि ओ जायगा ओंखारदों आरो लोगोसे ओ गु गोबां पार्कबो ओंखारनो हमदों जेरै मावजि पार्क ओ बिदिनो जोहोलाव फुरि बेफोर बादि पाक पार्कफोरबो ओंखारदों
औ नोंथां।
ओ जोंथ दा गुबुन गुबुन जायगा गोजानफोराव जायखिजाया जायगायाव जोङो दावबायनो थांबा जोंनो नांगौ जानाय बेसादखौ लांफानो लांफायो जोङो जेरै जोंनो नांगौ जानाय बेसादा दै ओमफा ओ मुलै लांफानांगौ दै लांफानांगौ आरो जानाय खाजा लांफानांगौ आरो जि जोमखौबो लांफायो आरोना?
औ नोंथां
औ नोंथां ओ लोगोसेनो जोङो ओ कलेज स्कुलफोरनियाव थांबाथाय जोङो कले कलेज स्कुलफोरजों जों दावबायनो थांबाथाय ओ जोङो बासजों थांनाय जायो आरो जोङो न'निफोरजों बा लोगोफोरजों बेस ओ बेफोरदिजों जों थांबाथाय बिदिनो गारिफोरजोंबो थांनाय जायो बा ओ बासफोरजों मानसि बुरजाबा बासफोरजोंबो थांनाय जायो ओम
बेरायनोमोनखो फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। आंथ ओ सुकियाव बे ओ सुकियाव थांनो मोनबाय ओमफ्राय सुक कि ओमफाय चिरां बेफोरबायदि जायगायाव थांनो मोनबाय जोङो सुकियाव थांनानै गोबां ओ गोबां ओ जिराद बा गोबां समायना समायना नुबोनो मोनदों समायना नुबोनो मोनदों जेरै जोङो ओ सुकियाव ओ दैमा दं ओ हाजो हाला दं बिफां लाइफां आरो बिदिनो बान्देरफोरबा जोङो ओ दाउसिन दाउलाफोरबो समायना रमायना नुनो मोनो।
औ नों
लोगोसेनो आरो सुकियाजोआव उम मन्दिरबो दं शिब मन्दिर आरो हनुमान मन बेनो बेखौबो जोङो नुनाय नुनो मोनदों। ओ आरो लोगोसे बोग्रि बिफांफोरबो नुनो मोनदों समायनानो ओ जोंङो मिथिंगायारि नुथायाइफोरबो नुबोनो मोनदों बेयाव समायना रमायना बिफां गोथां गोथां बेफोरबायदि जोंङो समायना सिनारि नुनो मोनदों ओ सुकि हाजोआवहाय थांनानै ओ नोंथांङा ओ माबे जायगायाव ओ बेरायनो थांनो मोनखो नोंथांङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
दां आंङो सुकि थांनो मोनबाय । दारागाव बेरायनो मोनबाय । स्कुल निजोंबो तेजपुरबो थांनो मोनखांबाय ।
औ नोंथां ।
उम्म
ओ नोंथांङा बेफोर जायगायाव थांनानै ओ मा बायद दि मोनदोंसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांङा?
आंङो तेजपुराव थांनानै जोबोद मोजां मोन दों
औ नोंथां ।
दासो फैदो ज ज लोगोफोर जों सारमोन जों जमा जमा पार्कआव हाबना बेरायदों जागाफोराबो जोबोद मोजां ।
औ नोंथां । बेबायदिनो जोङो समायना रमायना जायगा नुबोनो मोनो लोगोसे जोङो दावबायना थांनानै फोरबो मोननो हायो आरो जि ओ जि बुस्थुखौ जों बुजियाखै बा रोङाखैमोन बे बाथ्राफोरखौबो मिथिनो मोनो । जेरै जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनो थांबाथाय ओ गोबां सिनायहारि सिनायनो हायि सुबुं लोगो मोननो जे लोगो मोननो आ लोगोसे गुबुन ओ ओ हारिनि सुबुं ओ गुबुन जातिफोरखौ जोंङो लोगो मोननाय जायो जाय सुबुङा जों
जोंनि बाथ्राखौ रायलायो सुबुं
सुबुंफोरनि ओ रायज्लायनाया एसे आलादा जायो जों बेफोरखौ जों सिखायना लानो हायो आरो लोगोसे जोंनिखौबो बिसोर सिखायना लानो हायो लोगोसे आरो ओ जोंङो बेफोर बा गोबां गियान मोननो हायो जे जोंङो नुयै नुथायफोरखौ नुबोयो । आरो जोङो स्कुल कलेजनि फोरजों दावबायनो थांबाथ बिदिनो जि जिखौ नुबोदों बेफोरखौ जोंङो खन्थाइ बा ओ रनसे बायदि बिदि इनभार मेन्टेलफोर लिरना लाबनो नांगौ जयो लोगोसे लिर लानो हायो लोगोसे जोङो बेफोर ज थबाथाय ओ दावबायनो थांबाथाय जोङो भिदिअ बा फट बेफोरखौबो लानो मोनो । जोङो बेफोराव थांनानै जोबोर गोजोननाय मोनो लोगोसे गोबां ओ समायना समायना ओ जायगा नुनो मोनबो जों नुयि जायगाफोरखौ नुबोयो थांफेरनो मोनैफोरखौबो जों थांनो मोननाय जायो बिदिनो दावबायनाय दावबायनो थांनानै जोबोर मोजां मोनो ओ लोगोसेनो आरो लोगोफोरजों थांनानैबो दावनानै लोगोफोरजों दावबायनो थांनायावबो जोबोर मोजां मोनो औ नोंथां ओ नोंथाङा
पार्कफोरावबो थांखांबाय ना?
ओ पार्काव ओं थांफेरबाय थांनाया बिदिनो औ हागोन नोंथां। ओ माउजि
माउजि पार्काव थांबाय बिदिनो माउजि पार्काव गोदान गोदान ओ आरो गोदान गोदान माने साफा खालामबावनाय जादों बिफां लाइफां बिबार
दालां साव ओ बिदिनो दैमा बिदिखौ नुनो मोनो।
अ नोंथां।
ओ जोङो ओ बिदि सिनारि खालामना दोननायफोरखौ नुनो मोनो बेयाव जोङो साफानो थांनानै ओ बार खोलो खोलो बार बारो बेयाव साफा माने जिरायनानै थानानै सिरि जिरायनो थानानै जोबोर मोजां मोजां मोनो लोगोसेनो आरो गोबां मन्दिरफोरावबो ओ थांनाय जायो आरो दावबायनो थांनो होनबाथ' जोङो बिदिनो मन्दिरफोरावबो दावबायनो थांनो हायो बिदिनो गोबां दावबायनो थांनो हायो। लोगोसे जोङो आरो ओ दावबायनो थाङो होनबाथ' नोंथाङा बुजिखायो दावबायनानै जोङो जोंनि गोसोफोरखौबो ओ रेजें मोजां खालामना लानो हायो आरो दावबायनो थांनानै जोंनि गोसोफोरा मोजां जाना फैयो आरो जोंनि माइन्फोरा बाय मोजां जाना फैयो औ नोंथां। नोंथाङाबो बिदिनो ओ दावबायनो दावबायनो थांनायाव सोरजों बांसिन दावबायनो थांनानै मोजां मोनो कलेजनि स्कुलनि बिदिनो न'खरनि लोगोफोरजों ओ माबायदि दावबायनो थांनानै मोजां मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां? थां ।
आं लोगोफोरजों थांनानै मोजां मोनो नोंथां। लोगोफोरजों थांना बिद बिदिनो ज' ज' बेरायहैनो मोनबा मोजां मोनो। बायदिसिना नुफेरि, बेखौबो नुयो।
औ नंगौ नोंथां।
समायना समायना जायगाबो नुयो।
नंगौ नोंथां।
लामा सामाफोराव बिफां बायदिसिना मोजां मोजां न' मोजां मोजां बायदिसिना बिबार नुलाङो।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां।
ओ बिदिनो जों बेरायनो थांनानै गोबां ओ सिखाय बोनो हायो बा गोबां रोंगौ माने रों रोंगौथि लानानै फैनो हायो।
औ नोंथां।
बिदिनो ओ जोङो बिदिनो बेरायनो थांबा एसे।
औ नोंथां मिथियैखौबो मिथि फिनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां
औ
ओ ओ बिदिनो ओ नोंथाङा बेरायनो थांनायाव मा मा ओ बेसादफोर मा मा लांफयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन न नोंथां?
औ हागोन नोंथां
औ नोंथां
जों बेरायनो थांनायाव बिदिनो मेथाइ लायो, फिथाइ सामथायाइ लायो दै लानाय जायो बिदिनो थान्दा स्प्राइटफोर लानाय जायो बिदिनो ज लोगोफोरजों जिरायनानै जानाय जायो
औ नंगौ नोंथां
जमा रानलायनानै
नंगौ नोंथां,
जायो।
औ नोंथां बिदिनो जोङो ओ बे दावबायनो थांनानै जोबोर मोजां मोनो लोगोसे, सेनो जोङो फिथाइ सामथाइ ओ बिदिनो दै मुलै ओ जानाय आदार खाजा आरो लोगोसे जि जोमबो लामायाव लांफानो ओ गोनां जायो। मानोना जोङो ओ बिदिनो दावबाय थांनायाव गोजान लामा थांनाय जायो। ओ खायफाया गारि गाखोनो हायो खायफाया गारि गाखोनो हाया बेनि थाखाय जोङो मुलिखौ लाथारनांगौ मुलि दै बेफोरखौ लाथारनांगौ जायो आरोना नोंथां। ओ बिदिनोथ' जोङो दावबायनो थांनानै बोर मोजां मोनो लोगोसेनो आरो कलेजनि सार मेदाम मोनजों थांनानै जोङो टाइमखौ बारग'होनो ओ बिसोरजों सार मेदाम मोनजों लोगोफोर थांनानै जोङो टाइम बारग' होनो मोजां मोनो आरोना नोंथां। लोगोसे जों समायना समायना नुफेरि बुस्थुफोरखौबो नुबोनानै फैयो। औ नोंथां अ नोंथां ओ दा थ' जोंना टाइमा जाबायमोन नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां जोंङो रायलायनानै गोजोननाय मोन्दो आङो। थ
औ गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ औ दे होमबाना नोंथां।
अ दे नोंथां उम